दां।
औ नोंथां।
हेलौ ओ नोंथाङा दसे सम रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ आङो दायो आसामनि दावबायग्रा माखासे जायगाफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों।
सावराय जागोन नोंथां।
आसामनि दावबायग्रा जायगा होननानै बुङोब्ला जों गोबां मोननो हायो जेरै ओ गिदिरनिफ्राय लानानै जों फिसा फिसा माखासे दावबायग्राफोरखौबो जों मोननो हायो बिनि गेजेरावनो जों हायो जेरै ओ आसामनि गेजेराव माखासे मुंदांखा मुंदांखा ओ दावबायग्रा जायगाफोर जेरै ओ मानास हायुङारि हाग्रामा इदिनो अरां हायुङारि हाग्रामा। मा आरो बिदिनो ओ जेरै माखासे ओ ओ इदिनो दावबायग्रा जायगा फिसा फिसाबो जेरै ओ सरल फारा बिदिनो नागाथि हाजो आरो बिदिनो जेरै मोनाबिलि। आरो बिदिनो सिखना जोहोलाव ओ बायदि रोखोमनि माने जोङो दावबायग्रा जायगाफोर फोरखौ मोनो आरो बेफोर माने दावबायग्रा जायगाफोराव थाङोब्ला जोङो माने गावनि माखासे ओ गोसोखौबो गोजोन मोनो बेजों लोगोसे ओ इदिनो खर' एबा गोसोआवहाय माखासे जेंना थानायफोरखौबो जोङो स्रां मोनो आरोना आरो दावब बायनो दावबायोब्ला जों माखासे मा होनो गियानबो आरजिनो हायो। बेजों लोगोसेनो माने। दावबायनाया जोंनो गोबां माने गियान होयो आरो माखासे नुफेरि बा खोनाफेरि मा माखासे जिब जुनारजों लोगोसे बिफां लाइफां बा जिखि जाया मानो मुवा बेस बेसादफोरानो जायाथों मानो माने बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो बा नुनो मोनो आरोना। बिनि गेजेरावनो जेरै जों बुंनो हायो मानास हायुंङारि हाग्रामायावहाय ओ जेरैहाय बायदि रोखोमनि माने ओ बा जिब जुनारजों लोग लोगोसे बिफां लाइफां बेन्दों बेनला माने गासै रोखोम रोखोमनि जिब जुनारखौनो जों बे मानास हायुंयारि हाग्रामायाव नुनो मोनो। आरो बेफोराव थाङा माने बेफोरावहाय गोबां माने मानसिफोरानो बेरायनो एबा दाब दाब बा गोजान गोजान जायगानि मानसिफोरानो बेवहाय माखासे जिब जुनारफोरखौ नायनो थाङो आरोना। आरो बिनि अन जोङो मख'जाथाव आसामनि दावबायग्रा जायगा महरै जोङो काजिरङा हायुङारि हाग्रामाखौ खौबो जों मोननो हायो बेवहायबो माने थसे गङरि गान्दानि थाखाय जोबोर मुंदांखा बेहाय बेवहाय गोबां माने गोजान गोजान जायगानि माने मानसिफोरा बेवहाय दावबायनो फैयो। आरो बेबायदिनो आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोराबो बे जायगायावहाय माने दावबायनो थाङो आरो बिदिनो जिब जुनार नायनो थाङो बायदि रोखोमनि माने नुफेरि खोनाफेरि जिब जुनारफोरखौनो जों बे जायगायावहाय जों नुनो मोनो आरोना माने मोगथाङाव जायखौ जोङो नुनाया माने एसेबां गोरलै नङा बेफोरबायदि ओ माने जिब जुनारखौ जोङो बे जायगाफोराव थाङोबा जों नुनो मोनो आरोना बिदिनो मैदेर गान्दा बिदिनो ओ मै बायदि रोखोमनि दाउ जेरै ओ दाउब' बिदिनो दाउ दाउस्रि बायदि रोखोमनि दाउसिनि दाउलाजों लोगोसे जेरै ओ मा होनो? दाावराइ बायदिफोरखौबो जों मोननो हायो आरो ना मा नुनो मोनो। ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो जेरै फिसा फिसा बा एसे माने मिथिजानाय मा ओ जायगाफोरनि गेजेराव जेरै सरलपाराखौ जों लानो हायो बेवहाय माने गोबां मानसिफोरानो थाङो गोलोम बोथोरावहाय बांसिनै थांनायखौ जों नुनो मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला सरलफारायावहाय ओ मोनसे दै दङ जाय दैया माने भुटाननिफ्राय बा भुटान हादरनिफ्राय बोहैैबोनाय बे दैया जोबोर गुुसु जायो बेवहाय माने दैज्लां बोथोराव थांनानै दुैयोब्ला माने थाजिम मोनो बा देहाखौ गोजोन मोनो थिग बेबायदिनो ओ बेनिफ्राय बा बे सलार सरलपारानिफ्राय जोङो भुटान माने भुटाननि माखासे सिनारिखौबो जों जों नुनो मोनहरो बा भुटान हादरखौ जों खाथियाव नुनो मोनो आरोना। आरो बेयो जाबाय मोनसे बरदार बायदि आरोना माने सिमा बायदि आरोना बेखौ जों मोन ननो हायो आरो बेनि अनगायैबो खायसे जेरै बेरायग्रा जायगाफोर ओ मोनाबिलि बायदिफोरावबो जों मोननो हायो जे बिनि दैयाबो जे गुसु जायो आरो बेवहायबो माखासे माने गोबां माने जों सेंग्रा सिख्ला बा गथ' गथाय बेबादिनो ओ बोराय बुरै बा न'खर जोरैनो खायसे माने सुबुंफोरा दाब दाब जायगानिफ्रायनो बेफोरबायदि जायगाफोराव पिकनिक एबा ओरैनो ओ ओरैनो जयै माने न'खरैनो लावखार ओंखाम जानाय बेफोरबायदि जाहैनो थाङो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ सरलपारायावबो जों बेखौनो मोनो जेनेबा पिकनिक एबा बेरायनो थांनाय एबा खायसे खायसे जेनेबा न'खरैनो लावखार ओंखाम जाहैनाय बा स्कुल कलेज बिदिनो बायदि रोखोमनि माने ओ इनसटिटिउट एबा फसंथानफोरनिफ्राय बिदिनो पिकनिक एबा लावखार ओंखाम जाहैनायफोर बेफोरबायदिखौ जों माने गोबां नुनो मोनो आरोना आरो बेफोरनिफ्राय जों मोननो हायो जेरै सलरपारा बेवहाय ओ बिनि साखाथि फाखाथि थानाय गामिफोरा माबोरै थांनानै थाबोदों बेफोरबायदि जायगा फोराव गय बिफाङा जोबोरैनो माने ओ माने मोजां फिथाइ होयो बेफोरबायदि आरो गाहाय गाहायावनो फिथाइ थायो बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोर खाथि खाथि खाथियाव थानाय माखासे ओ गार' एबा ओ माखासे उरि एबा मिसिं हारिनि मानसिफोरखौबो जों नुनो मोनो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो ओ बङाइगावआव थानाय नकाथि हाजो जों बेवहायबो जों माखासे ओ बङाइगावनि मा माखासे भिउ एबा माखासे मिथिंगायारि नुथायाइफोरखौ जोङो ओ गोजौनिफ्रायनो नुहुरजोबो बेबायदिनो माने गोबां समायना रमायना माखासे मिथिंगायारि नुथाइफोर जोङो दावबायनायनि गेजेरजों नुनो मोनो एबा बेफोर जायगाफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोनो आरोना आरो बेफोर जायगाफोराव थानाय माखासे सुबुंफोरनि गेजेरजोंबो जोङो मिथिनो मोनो जे बेफोरावहाय माबा माबोरै माबोरै थांनानै थाबोदों माबोरै मा बोरै जेनबा सोलिबोयो बेफोर माखासे नेमखानथिखौबो जों बेफोर बेफोर जायगानि खाथि खाला थानाय माखासे सुबुंफोरनि गेजेरजोंबो जों मिथिनो मोनो आरो बिबदिनो ओ ओ दावबायग्रा जायगा हिसाबै जोङो दिपर बिल बायदिखौबो जों मोननो हायो बे फोराव माने गोबां गोबां मा होनो दाउफोरा माने गोजान दाउफोरा ओ दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर माखासे सम लायै सम माने बायदिरो खोमनि बायदि गाबनि दाउफोरखौ जों दिपरबिलियाव नुनो मोनो बेवहायबो गोबां सुबुंफोरा माने लावखार ओंखाम जानाय पिकनिक जाहैनाय बा बेरायनो थांनाय बा बैफोर दावफोर खौ नायनो थांनाय बायदिफोरखौ जों मोननो हायो आरोना बेनि अनगायैबो बेफोरावहाय खायसे खायसे ओ बिबदिनो ओ दाउफोर नायनायनि अन गायैबो माखासे दाउफोरा माबायदि महरनि जायो बेफोरखौबो जों नुनो मोनो खायसे खायसे दाउफोरा माने मेसें बोथोरावल' फैयो आरो आरो खायसे खायसेया दैज्लां बोथोरावल' फैयो बेखौबो जों नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो थिग बेबायदिनो जोङो माने गोबां जायगाफोरावनो बेरायग्रा ओ आसामनि दाब दाब जायगाफोराव बा खना खनला जायगाफोरावनो बेरायग्रा जायगाफोरखौ नुनो मोनो दा नोंथाङा ओ दावबायनायनि बागै दा ओ दावबायनाय जायगाफोरनि बागै आरो माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां नोंथाङा बुंलांनायफ्रा गासैबो थारैनो दा जोंहा दावबायग्रा जायगा महरै जोंहा गिबियावनो बुंनो हायो जोंहा आसामा गानदा आरो साहा आबादनि थाखाय जोबोद मुंदांखा नङा होमबा नोंथां?
औ
दा जोंहा बेफोरखौ जोंहा गानदा होनना बुङोब्ला जोंहा बेखौ ओ जोंनि ओ मानास नेसनेल हाग्रामायाव मोननाय जायो दा बेजों लोगोसेनो बेयाव गोबां जिब जुनारफोरखौ नायनो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानि सुबुंफोरा फैनायखौ नुनो मोनो जेरै मैदेर मै बेबायदिनो हाग्रानि मैसो बायदि बायदिफोरखौ आ दाब दाब जायगानि सुबुंफोरा फैनानै नायफैनायखौ नुनो मोननाय जायो एबा बेरायफैनायखौ नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा साहा आबादाबो आ-आसामनि मोनसे मुंदांखा आबाद बेखौबो गोबां सुबुंफोरानो फैनानै आसामाव नायफैयो
बेनि अनगायैबो जोंहा ओ आसामनि दावबायग्रा जायगा महरै जोंहा खामायक्या मनदिरखौबो मोननो हायो बेयाव गोबां दाब दाब जायगानि मानसिफोरा बेरायनोथ' नङा जेनेबा ओ कामाख्या मनदिराव ओ बोर लानो एबा खुलुमनो फैनायखौ नुनो मोननाय जायो ओ ओ बेयावबो गोबां दाब दाब जायगानि आरो गोबां गुबुन गुबुन हादरनि सुबुंफोरखौ फैनानै बेयाव आर'ज गाबफैनायखौ नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा ओम ओ आसामनि आसामनि नङा ओ भारत हादरनि बयनिख्रुइबो दुइसिन ओ दिप होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ उमानन्द' दिपखौ बुंनाय जायो बेयाव‌ जोंङा मोनसे मनदिरबो दं उमानन्द' मनदिर बेखौबो नायनो गोबां दाब दाब जायगानि सुबुंफोरा फैनानै नायफैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेयाव खुलुमनायखौबो नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा आसामाव दावबायग्रा जायगा महरै जोंहा ओ जु एबा जुनारसाालिखौबो मोननाय जायो बेयावबो गोबां मानसि फोरानो बायदि बायदि जिब जुनार फोरखौ नायथिं फैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा आसामावनो दंबावो साइन्स सिटि बेफोरावबो
बेफोरावबो जों गोबां ओम दावबायफैनायखौ नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा दावबायग्रा जायगा महरै बिदिनो
कलाक्षेत्र बेयावबो गोबां जायगा जायगानि सुबुंफोरा फैनानै जायगाखौ नायफैनायखौ नुनो मोननाय जायो बिदिनो जोंहा ओ दावबायग्रा जायगा महरै भैरब खुन्द'खौबो मोननाय जायो बेयाव ओ मोनथाम जायगानि सिमा जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरै आसाम भुटान आरो अरुनाचल बे मोनथाम जायगानि मोनसे ओम सिमा रानलायनाय मोनसे जायगा बियो बेयाव आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोरा फैनानै पिकनिक जाफैनायखौ नुनो मोननाय जायो बिदिनो जायगा बेरायथिंनो फैनाय नुनो मोननाय जायो बे मोनसे जायगा नि मुङा गोबां एगजामफोरावबो कुइसन एबा सोंजानायखौ नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो आसामाव गोबां जायगा फोर दङ जायखौ जों ओम बे सुंद' समनि गेजेराव सावरायजोबनो हानाय जाया। दा जोंहा सावरायनो लानाय आयदाया जोबोद गुवार नाथाय बे सुंद' समनि गेजे गेजेराव जों बे आयदाखौ सावरायजोबनो हानाया एसेबां गोरलै जानाय नङा बेनिखायनो दा जोंनि समाबो जाना फैनायलाय दायो सावरायनो लानाय आयदाखौ बेखिनि यावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
औ दे होमबा।